औ
खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आंथ' दायो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो। नोंथाङालाय माथो खालामदों?
बादिनो दङ' जिरायनानैनो
औ खबरफोराथ' थ' दंथ'यो बिदिनो ओ गेजेरावनो मोजाङानो बुंजागोन दे।
नंगौ, बेबादिनो आंना माने मोजां गाज्रि गेजेरावनो। त माने नोंथां नों बिथांजों आं सावरायनो नागिरदोंमोन जे ओ न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै।
औ नोंगौ नोंथां।
नोंथाङा माने सानो ना साना दे न'आव जिब जुनारखौ फिसिनाया गोनांथार बा गोनांथि दं होननानै सानो ना?
औ आंथ' जिब- जुनारखौ फिनांगौ होननानै गोनांथि दं होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जि न'खर न'खरफोराव जोंहा जिब जुनारा थायोब्ला जिब जुनारनिफ्रायबो जों गोबां मुलाम्फाखौ मोनो आरो खायसे समाव जोंहा खैफोद जायोब्ला बैफोर खैफोदनिफ्रायनो खैफोदनिफ्रायबो बारग'नायखौ जों नुनो मोनो आरो।
नंगौ माने आरो जेरैबादि ओ बिदिनथि - सैमा सैमाखौ जुदि जों फिसियोब्ला माने न'नि ओ थाखाय मोजां आरो मानो होनब्ला जुदि सिखाव आरो बेबायदि ता गेट फैनायखौ आथिखालावथ' बियो माने बांसिन जानायखौ नुयो त'' माने बेनिखायनो सैमा फिसिनायखौ गोनांथि दं होननानै जों बुंनो हायो आरो।
नोंगौ न'आव फिसिनाय जुनार होननानै बुङोब्ला जों सैमा अमा लोगोसेनो जोंनि मो सौ आरो जोंहा ओ सैमाया थाखाबाय बिनि उनाव जोंहा मोसौ फैबाय आरो जोंहा दाउबो दं आरो बे जोंहा बोरमा नङा होमब्ला दा जोङो अमा नोङा होमबा? जोंहा न'आव फिसिजाग्रा जुनार होननानै बुङोब्ला जों अमाखौ लाबोनो हायो आरो अमायाथ' दिनैनि समावबो गोबां न'खर न'खर जोंहा अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला? आरो बै अमा फिनायनि गेजेरजोंनो गोबां न'खराबो गावसोरनि जि न'खर बेखौ सुंथानानै लाखिनो हादों लोगोसेनो अमाखौ जोंङो फिसिनायनि गेजेरजों गोबां न'खरनि जि बिमा - बिफा बिथांमोना गावसोरनि जि फिसा - फिसौखौ फोरोंनाय बायदि खामानिफोरावबो बै अमा फिसिनायनि गेजेरजों जोंहा दिनै गोब गोबां गोरिब न'खरफोरा सुफुं जादों होननानै आं सानो आरो। आरो नोंथांङा बेफोर बादि सानो ना साना एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां माने बेफोराथ' माने अमा अमाखौ बुंदों नोंथाङा अमाया नंगौ गोनांथार दङ आरो जोबोद माने हेफाजाबबो होयो। गोबां माने गोरिब न'खरा गोदोनिफ्राय ओमफ्रायनो अमा फिसिनायजोंदों अमा फिसिनाय खामानिजोंनो गोबां न'खर न'खर संसार ओ जाबोदों आरो जाबोगासिनो दङ। माने बे अमाया माने मासे बेबादि जुनारदि माने रांखावरिनि बेलायाव जोबोर हेफाजाब होबोदों। माने जोंनि बर' आइजो बा न'खरफोरखौ गोदोनिफ्रायनो बेबादिनो माने जोंङो ओ फुख्रियाव ना फिसि फिनाय बेफोरखौबो बिदिन्थि हिसाबै लानो हायो माने बियो मा मुलाम्फा दङ बुङोब्ला जेरैबदि नोंथांनि न'आव हमनानै हमना ला आलासि फैबाय। आरो नोंथांनि न'आव जेबो मानेस जानाय बे बायदि माने मोजां गाहाय ओंख्रि गैया अब्ला फख्रिनि नाखौनो दैखांज्राबनानै माने संनानै जाहोनो हायो। आरो लोगोसे फालांगि खालामनानै रांबो खामायनो हायो आरो। आरो बेबायदिनो गोबां दाउफोरखौबो बोरमा बयखौबो माने फालांगि खालामनानै रां खामायनो खाबु मोनो आरो बेफोरखौ फिसिनायनि हेफाजाबै
थारैनो नंगौ आंङो नोंथांनाव बेफोरखौबो बेखौ आरोबाव मोनसे सोंथि सोंनो लुुबैबावदों। नोंथां मोननि जि ओनसोल
नंगौ।
बे ओनसोलाव जि अमा फिनाय बे अमा फिनाय खौ गोनोखोआरि आदबजों ना बा गामियारि आदबजों फिसिनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ माने ओ बेबादिथ' जोंनि ओनसोलाव बेबादि आदब माने लानानै फिसिबोआखै अब्लाबो माने गामियारि होननानै आं बुंनो सानगोन मानो होन होनब्ला माने औ बेयाव माने माने जेबो बेबादि आदब गैया। सिमपोल बुंनो हायो आरो माने बेखौनो अमाखौ लाबोयो आरो माने बा बासा खानानै दोनो आरो बेनि उनाव बिखौ मोजां मोजां ओ आदार बा गुन्दि जाहोनानै बेखौ ओंखाम बेबायदि खालाय जाहोनानै फेदेरो फुलावो आरो ओ सम फैब्ला एबा अमाया देरब्ला बेखौ फाननानै माने गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ आरो रां खामायनानै ओ जिउ खुंनो नाजायो आरो आरो
औ थारैनो औ थारैनो आरो मोनसे ओ आं सोंनो लुबैदों। ओ नोंथांमोननि जि ओनस सोलाव बै अमानि आदार होननानै बुंदों। नोङा होमबा बै अमानि आदार हिस साबै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बैफोर गुन्दै बा ओंखाम खालाय बेफोरखौ होनायनि अनगायैबो आरोबाव गुबुन माबा मोनसे बेसादफोर बाहायबावो नामा?
ओ माबा बेसाद बुङोब्ला जोङो ओ बारियावनो मोननाय थास'फोरखौ होयो आरो थास'नि अनगाबो जुदि मोनबा आङो माने जोंनि गामियाव नङा एसे गामि सा थियाव नुदोंमोन जे न'खरसेया माने ओ थालिर बिफां थालिर बिफांनि गेजेर बाहागोखौबो माने संनानै जाहोनायखौ आं नुनो मोनदों। आरो बेबादिनो माने ओ गुन्दै बादिनो सापर होननाय मोनसे बेसाद दङ बा जाग्रा दं आरो जामुं बेखौबो होनाय जायो आरो अमानो बेखौ आं नुनो मोनदों। बेनि उनाव माने ओ माखासे ओंख्रिबो आरो बेबादि ओंख्रि हानानै बेनि बिगुर एबा बेनि जाबोरखौ रुसाबनानै होयो आरो। आदारजों मिलायनानै बे खौनो आं बुंनो हागोन आरो औ। नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननिथिं माबा गुबुन बेसाद बाहायो नामा माने जानो थाखाय?
अ जोंनिखैथ' खोब माने गोबां रोखोमनि बेसादफोरखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो।
नंगौ
आं बेखौनो नोंथांनि ओ सिगाङाव मोननैसो बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों। ओ नोंथांमोननिखै जिबायदि अमा फिसिनायनि बेलायाव नोंथाङा आंनो फोरमायबाय आरो जोंनि ओनसोलाव बा गुन्दै आरो जोंनि ओनसोलाव मा होनो बै अफ्रि नङा होमबा। अफ्रिखौबो होनाय जायो लोगोसेनो आरोबाव जोंनिया जेब्लानोखि जोंहा कबि नङा होमबा? कबि बान्दा कबि थ' नोंथाङा मिथिगौ जानांगौ। अ बै बान्दा कबि खौबो ओ जोंनिया मा खालामो? बेखौ दाननानै बेखौ हानानै मा खालामनाय जायो रुनानै संख्रि इसे होनानै बिदिनो रुनानै बेखौ अमानो होनहोनाय जायो आरो लगायनानै जि गुन्दै बेजों लगायनानै। होनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि जि ओनसोलाव होनाय बायदिनो जोंनाबो थास' नङा होमबा बै थास'नि जि गांखं बे गांखंखौ हास'नानै ओ रुनानै बेखौ गुन्दै लगायनानै बेबायदिनो अमानो जाहोनाय जायो। आरो जोंनि ओनसोलाव गोबांथार जि हाग्रानि ओ जि बायदिसिना बेन्दों बेनला बेफोरखौबो हानानै बे अमानि अमानो आदार हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो।
नंगौ
नोंथांमोननि जिबायदि होयो बेनिख्रुइ जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो दहाय नोंथाङा बुंदों बेफोरबायदि ओ बांसिन जोंनि ओनसोलाव अमाखौ जोंनिया मा खालामो फिसाबो बानायो नङा होमबा? फिसा खालामनायनि गेजेरजों जों गोबां माने न'खरफोरावनो जोंनिया फिसा खालामनानै बे फिसाया जायोब्ला फाननानै जोंहा गोबां रांखौबो आरजिनो हायो। नोंथांमोननि ओनसोलावबो फिसाखौ बानायना बानाया बा फिसाखौ माबायदिहाय ओ बानायनाय नुयो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा?
औ जागोन माने माबायदि फिसा बानायो होनब्ला ओ आङो नुदोंमोन जे ओ माहारि लाखियो आरो मासे बिमा आरि ओ अमाखौ बेखौ माने माहारि बानायनानै बेनि फिसा जायोब्ला बेखौ खौ माने माखासे जाय ओ रांनि माने बांसिन जुदि ओ आंखाल जादोंब्ला बे फैसाफोरखौ फानजोबनानै ओ रां आरजियो। आरो जुदि बेफोरखौ ओ फिसाफोरखौ माखासे माखासे लाखिनो लुबैयोब्ला माने लाखियो आरो माखासे बेबादिनो माने औ फालांगि खालामो आरो माखासे
दा अमा फिनायनि गेजेरजों ओ न'खरा मुलाम्फा जायो होननानै नोंथाङाबो सानो नङा होमबा?
नंगौ नोंथां सानो। मानो होनबा बेनि गेजेरजोंनो गोबां औ गोबां माने दुखुथिया न न'खरफोरा सोलिगासिनो दं अमा अमाखौनो बुंनांगोन आरो जों माने गाहाय फिसिजाग्रा जिब होननानै बुङोब्ला
औ थारैनो नंगौ ओ बेयाव माने दुखुथिया सुबुंफोराबो सोलिनो हादों लोगोसेनो जायफोरानोखि माने रांखावरि गोनां बिथांमोनाबो बै अमाखौ मा खालामनो हादों आंनि साननाय बायदिब्ला मोनसे फार्म नङा होमबा मोनसे फार्म खुलिनायनि गेजेरजों गोबां थारमानिे माने माने बिजनेसनि दारै बेखौ फालांगि खालामनायनि दारै गोबां रां आरजिनो हादों नङा होमब्ला?
नंगौ नंगौ नोंथां।
ओम बेफोरबादि जुदि जोंनि ओ गासैबो ओ जुदि सुबुंफोरानो जुदि अमाफोरखौ जुदि फालांगि खालामनो थाखाय जुदि फिसियोब्ला खोब माने बियो मुलाम्फा जागोन। बायदिखौ जों नुहुरो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ औ माने नोंथांनिफ्राय बेबादि गोबां खोथा मिथिनानै जोबोर मोजां मोनबाय। आरो नोंथांनिसिम आङो साबायखर बावह हरबाय आरो। ओ दिनै आङो नोंगौ। दिनैनि थाखाय आङो दोनथ'नो सानबाय नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां दिनैनि ओ नोंथांजों रायलायनो मोननानैबो खोब गोजोननाय मोनबाय। आरो इउन समावबो ओ जाहाथे नोंथांजों बेफोरबायदिनो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ सावरायनो थाखाय खाबु मोनो। आं बेखौनो नोंथांनि सिमबो दिनैनि जिखिनि सावरायनाय बिनि थाखाय नोंथांनिसिमबो बरायनाय थाबाय।
नंगौ
दे अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।